औ नोंथाङा मा खालामबाय दोङो दा?
औ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ ओ नोंथांदोंजोंहाय आङो ओ मोनसे आयदानि सा सायाव रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा
औ नोंगौ औ जागोन नोंथां।
औ जोंना आयदायानो जाहैबाय जेरै जोंना ओ बर' बर' सुबुंफोरा जोंना ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायोना नों थां ओ बिनिखायनो बे ओंख्रिनि सोमोन्दैनो जों एसे गुवारै ओ सावरायलायनि आरो जेरैहाय
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङानो एसे माने ओ आवगायग्रोदो आयदाखौहाय।
औ जागोन नोंथां औ माने जों औ बर'फोरा जोंना माने गोबां न'आवनो बानायनाबो न'आव बानायनाबो गोबां ओंख्रि जानो रोङो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो जों गोबां माने मैगं खाबथिंनानै जों जानो रोङो आरो नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने मेसें बोथोराव जोंहा बे नाराथिलियाव ओंखारनाय मानामुनि औ। बेफोरखौ जोङो माने औ खाना लाबोनानै आलु एबा जोङो दाउ बेदरफोरजों एवनानै जायोब्लाबो जोंहा माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो औ जोबोद गोथावबो जायो औ मानामुनिया माने जों मोनसे मुलि मुलि म मुलि आरो नों थां जोंनि देहानि थाखाय औ जेरैहाय जोंहा बेबायदिनो मेसें बोथोरफोराव जोंहा माने ओ जोंहा जेरैहाय बेबायदिनो गोबां माने मैगं थाइगं ओंखारो जेरैहाय जोंहा दारि धरमफुल औ जों आरो खिफि बेन्दोंङाथ' जोंना अरायमाहा थायो नालाय औ जोंहा जारि फोरखौबो जोङो माने बेबायदिनो जोंहा गुजुनायफोर जायोब्ला जों बेखौ नाफोरजों संना माने ना फोरजों जोङो औ फालौ गोस जाहोनानै रुदुबनानै जायोब्लाबो जोंहा माने औ माने लोमजानायफोरखौ गगा मोननायफोर खौ एसे स्रां स्रां मोनलायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने लोमजा लोमजानाय लोमजाबाय थायोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो पाद्रि लेवाफोरखौबो जोङो माने उम औ नाफोरजों माने बेबायदिनो जोङो रुदुबना होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो गोबां जों बानायनाबो जानो रोङो जेरैहाय जोंहा अनला खारै सबाइ ओंख्रै औवा मेवाइ थाइगिर ओंख्रै बेबायदिनो जोंहा थास' बिबार बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं दोङो आरो नोंथां औ। अनला खारिखौ जोङो माने बायदि बायदि जोङो जेरै माने गासैजोंबो जाजायो जेरैहाय जोंहा दाउ बेदरबाबो अमा बेदरबाबो औ। जोङो माने जोंहा जेरैहाय औवा मेवाइजोंबो जों जानो हायो औ जोंहा बेबायदिनो बासिगि बिबारजोंबो जोङो औवा मेवाइ माने अनला खारैखौ जानो हायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां ओ अनला खारैखौहाय ओ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां अनला खारैखौ खौ मारै बानायो होनोब्ला जोंहा माने गिबियावनो अनला खारैखौ बानायनो थाखाय जोंनो खारैखौ नांग्रोगौ नालाय नोंथां औ खारैखौ जोंहा थालिर फस्लानिफ्राय जों मोननाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा खारैनि मादायाबो जोंना खारै जायो औ बेबायदिनो जोंहा अनला खारैखौ संनोबा खारै नांगौ जेरै जेरैबायदि जोङो अनला खारैखौ जोंहा न'नि ओ ओंखाम जानाय माइरंखौनो जोङो माने अनला खारै जानो हायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोङो बेखौ खुरैफोराव जोङो माने एसे माने ओ अनला खारै रै देजानायसेबां जोंहा माने सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां औ गुरै जाथों होननानै। बेबायदिनो जेब्ला बेयो गुर दसे सम खोब सोमना दोननायनि उनाव गुरै जायोब्ला जों बेखौ दिंखिफोराव जों सौनानै जायो आरो नोंथां औ सौनानै जोङो बेनि ओमफ्राय जोंहा माजों जागोन अनला खारैखौ बेखौ जोङो माने औ औ थि खालामखाना लाखानाय जायो जेरैहाय जोङो दाउफोरजोंबाबो गोबां गोबां गोथाव जायो जेरै जोङो माने बेबायदिनो दाउफोरखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय औ फ्रामगोरना लानानै जोंहा माने बेखौ आ मोनसे आइजेंआवहाय खोमना दोननानै जोङो माने औ नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै माने गोदौ होगोरनाय जायो आरो नोंथां औ गोदौ होनानै जों जोंहा माने बेयावनो अन गुन्दैखौ माने सारस्रो सारस्रो होनाय जायो आरो नोंथां। औ खनसेयैनो जयै होयोब्लाथ' माने बियो गथा गथा जायो नालाय औ अन गुन्दैखौ होखांनानै जोंहा माने खारैखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने जेब्लानो गोदौवो अब्लानो जोङो माने बे एवफ्रामना दोननाय दाउ बेदर एबा
औ
खौ जोंहास औ जों बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा माने औ जोङो बेखौ दसे ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोंहा संख्रै हो संख्रै साखिनानै संख्रैया नांदोंब्लानो बेबायदिनो जोंहा अनला खारै ओंख्रिया जायो आरो नोंथां। औ सबाइ ओंख्रिखौ आरो जोंहा मारै सङो होनोब्ला माने जोंहा बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा माने बेबायदिनो खै खैथा फोखांनाय माने खैथा थिलिफोराव बेफोरबायदिनो सबायफोरखौ माने गारना दोनो आरो नों थां औ फोना दोनो। औ बेनिफ्राय जोंहा माने न'आव जानो आन्था फोना दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ औ फुना लाबोनानै जोंहा माने फोराननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ हुख्रेमनाय जायो आरो जानो थाखाय औ बेखौबो जों ओ बेबायदिनो माने स'बायखौ जोङो अनला जेरैहाय जों अन गुन्दै होनानैबो जानो हायो औ। औ जोंहा माने गोबां स'बायजों जोङो दाउ बेदरबो जानो हायो जेरैहाय
औ
औ साम' औ साम'खौ जोङो माने सबायजों साम'जों जानोब्लाबो जोंहा माने बे खारैया गोनांथार आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो साम'खौ माने हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाब बोयो नांङाब्ला जोंहा बे बख्रिफोराबो जोंहा खननानैबो मोननाय जायो। औ बेनि ओमफ्राय जोङो बेखौ माने हा गुथुं होननानै जोङो बेखौ सानसे बा साननै माने दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां औ सोमना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ माने बिनि खिथुखौ दाननानै आरो बिनि धाखोनखौ जोङो माने बोखारनानै औ माने दैयाव सोमनानै जोंहा माने बेखौ साफाहाय जोङो गोखैफोर लानानै औ बेबायदि जोङो बेखौ जेंगायफोराव लानानै जोङो माने बे साम खौ हुनाय जायो आरो नोंथां औ हुनानै जोंहा माने बे सोमखाना दोननाय सबायजों जोङो माने औ बे माने साम'खौ जोंहा मोजाङै फुनानै माने एव फानग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां औ एवफ्राननानै जोंहा माने बेखौबो हायखांग्रोनानै दोननाय जायो। औ बेनिफ्राय जोंहा हायखांना दोननानै जोङो बेबायदिनो जोङो सबायाइखौ माने होनानै जोंहा खारै होनानै जों नांगौ बिबां दै खौ होनाय जायो आरो नोंथां बे बायदि जे अब्लानो गोदौवो जोङो बे अब्लानो जोङो मानि बे साम'खौ होना होनाय जायो आरो नोंथां। औ बिदिनो जोंनि सबाइ ओंख्रियाबो जायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा औवा मेवाय जोङो बेखौ दैज्लाङाव मोनो माने बेखौबो जोङो माने जानायनि अन थाङै जानायनि अनगायैबो जोंहा माने बेखौ आसार खालामनानै थिनानै दोननायबो हुदा आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा माने गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन दों आरो नोंथां औ। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो बे मैगंफोरनि सायावनो एसे फोरमायनानै होदो बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां ओ जोंनाथ' नोंथाङानो ओ बर'फोरनि ओंख्रिनो सोमोन्दै गोबां बुंलांबाय अब्लाबो आं एसे सुंद'यैब्लाबो ओ सिगाङाव फोरमायना होनोसै जेरैहाय जोंना ओ न'आव बायनानै बानायनानै जानाय हब्ला न'आव गायनानै जानाय बेनि अनगा गायैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि नागिरनानै जायो नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिदिनो जोंना उम जेरैहाय मुलि महर खांथिनाय ओमफ्राय आरो बिदिनो जोंना ओ गोबां बायदिसिना जोङो जोङो बर' सुबुंफोरा माने ओ अमानो रुनानै होनायनि अनगायैबो सुबुंफोराबो जायो आरो नोंथां ओ जोंथ' ओ थास'नि गासै बाहागोखौ नो जानाय जायो ओ जोंनि सुबुं बर' सुबुंफोराहाय थास गासैबो आगोखौनो जायो जेरै जोङो रोदाखौल'सो जाया ओ बिदिनो जोंङो दाथ' थास' बिबारनि सिजोन थास' बिबारखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो जायो आरो नोंथां गोबां माने ओ गोथाव जायो अमा बेदरखौ जों सङोब्ला औ बिदिनो जोङो थास' बिबारखौबो मोननै मोननै माने महराव जों बानायनो हायो जेरैहाय खारै आरो मैखि औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा उम बायदिसिना हाग्रानि ओंख्रि नागिरनानै आरो बिदिनो बायदिसिना न'आवबो ओंख्रि बानायनानै जानो हायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बाय बे अनला खारै बेफोरखौथ' जों न'आवनो बानायना हायो नोंथां। औ बेनिखायनो जोंना उ जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ ओरैबायदि ओंख्रिफोरखौ माने ओ खहाबथाब खवाबथाब संनानै माने जानो रोंगौ आरो नोंथां। ओ बिसोरो माने हाग्रा-बंग्रानिफ्राय नागिरना लाबोनायानो जा न'आव बानायनायानो जा माने जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिखौ माने रावबो बासिनो हाया माने ओं ख्रि जोंनि बर' हारिनि ओं बे ओंखाम ओंख्रि संनायखौ माने ओ गुबुन सुबुंफोरा मोनजायोब्ला माने मालाबाबो ओ बासिनो हाया आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरो जोङो गोबां ओ नारजिजों अमाफोरखौबो जोंनि बर'फोरा गोबां जायो आरो ना नों थां आरो बिदिनो ओ न'आव जोंना ओ न'आवथ' जाखायोआनो बानायनानै न'आव बानायनानै जानायनि अन गायैबो जोंङो ओ बिदिनो गिदिर गिदिर हटेलफोराव बर'नि हटेलफोराव बेफोरावबो जोंना गोबां बिदिनो ओ बेफार खालामनायखौ जों नुदों नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ जेरैहाय जोंना औ औ बेफोरखौ आथिखालाव जोंनि बर'नि ओंख्रिया जेरैहाय ओ अनला खारैजों अमा बे दर बिदिनो अनला खारैजों दाउ आरो बिदिनो जोंना सबायजों साम' बेफोर आरो ओ जेरै ओ नारजिजों अमा बे माने बेफोरखौ जों माने हटेल फोरनिफ्रायबो अनलाइन खालामनो हा अनलाइन खालामनानै मोनसै आरो आथिखालावहाय औ बिदिब्ला जोंनि ओंख्रिखौबो माने गुबुन हारिफोराबो ओ मोनथिनाय जाबाय आरो जोंनि ओंख्रिखौ माने गुबुन हारियाबो माने जानो हमबाय आरो ओ जेरैहाय औ जोंनि सुबुंफोरखौसो बुङोमोन गोदो उम अमा जानाय होननानै खिन्थु बि सोरबो आथिखालावहाय गोबां अमा जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंना ओ साम' साम'फोरखौबो जों सुबुं बर' सुबुंफोराल' जाया बेखौ ओ गोबां बाहेर नि मानसिफोराबो जायो जेरै चाइनिसफोराबो गोबां जानायखौ जों मोनो। औ बिदिनो उ जोंबो जायो बिदिनो ओ गोथाव ओ गोबो जोबो गोबां माने ओ सबायफोरजों सङोबा माने गोबां खहाबथाव जायो आरो नोंथां औ बिदिनो आरो जोंना ओ गोबां ओंख्रिफोर जेरै ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि
औ
माने ओ अनला खारैजों ओ अमा एबा अनला खारैजोंनो बेफोर माने ओ गोबां गोथाव जेरै जोंना अनला खारैखौथ' न'आवथ' जों जाखायोआनो ओ न'आव जानायनि अनगायै बो जोंना अनला खारैयानो बाहायनाय जायो जेरै जोंना हाथा खुरनायखौ जोंना अनला खारैनो गोनांथि जाथारो नों थां बेनिखायनो जोङो अनला खारै खौ जोंनि बर' सुबुंजों माने अनला खारैया एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो जानानै दं आरो नों
औ नंगौ नों
थां। ओ न'आव जानायनि अनगायै जेरै हाबाफोराव ओ जेरै हाथा खुरनायाव जोङो अनला खारैनि गोनांथि बेनिखायनो ओ जों बर' सुबुंफोरा अनला खारैखौ माने माब्लाबाबो ओ बावगारनो हानाय नङा आरो मानोना जोङो बेखौ अनला खारैखौ जों नेवसिनो हानाय नङा आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाना फैबायमोन। ओ नोंथाङा आंनो बर'नि ओंख्रिनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे ओ माने गुवारैनो फोरमायना होबाय बिनि थाखाय ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। औ औ ओ गोजोन्थों नोंथां। औ।